औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि नङा होनब्ला?
औ जागोन नोंथां आयदाखौ बुंदो
बिदिब्ला जोङो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो आरो मा जोंनो थाखाय मा मा खामानि होयो ओ मा मा खालामनाय जायो बिनि बारै नोंथांखौ फंनैसो फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय।
अ होनबा ए औवा औवाखौ जोङो गोबां खामानियावनो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा जेरैहाय जोङो औवाखौ न' बानायनायनिफ्राय हमनानै आ गोबां खामानियावनो बाहाय नाय नुनो मोनो जेरै न' बानायबाबो गोदो गोदोहाय न' बानायबा ओ न'नि खोनथा खोनथाफोरखौ जोङो औवा जों औवानि खोनथा होनानै न' बानायनाय नुयो मोन आरो बेराफोरखौबो जोङो औवाजों माने हेबनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बेबायदिनो आरो ओ जेरैहाय आरो गथ' जोनोम जाबाबो जोंखौ औवानि रायदों औवा औवा गोरलैजों जोङो ओ बे गथ' गोरलैनि नारि हानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होनबा आरो दाबो नुयो होनबाबो दा खम आरो दायोथ' फाम सालिफोरावसो लांखायो नालाय आरो बेबायदिनो थैबाबो ओ मानसि थैबाबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो औवानि सांगि बायदि बानायनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो औवाजोंनो हेबो बेखौ आरो खामादि दामानि जेरै मैगं थाइगं खाय ओ खाहैनोबो दोननोबो गोबां रोखोमनि औवानि आइजेंफोरखौ बानाय नानै जोङो जेरैहाय खादा खादा बाहायोना खादाखौ जोङो बानायनो होयो खादाखौ जोङो गोबां खामानियावनो बाहाइनो हायो जेरैहाय जोङो मोसौ थाबा मो सौनि गोबोरखि बायदिफोरखौ गारहैनायाव बा गोबां बां जाबोर जोथोबफोरखौ गारहैनायाव बायदियावबो बाहायो खादाखौ आरो। मैगं खानायफोरावबो खादाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आरो दं दाला दं सान्द्रि जायखौ जों माइ जावनायाव ओ बाहा हायो बेबायदिनो आरो गोबां दं‌ जेरै' ना गोरनायावबो जोङो गोबां रोखोमनि आइजेंफोरखौ बाहायो जेरै' जे जेखाय, खबाइ, सेन खहा बायदि गोबां रोखोमनि दं।
औ।
माइक गायनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा। जेरै'हाय जोङो ओ माइ ओम ओ ओ हुखेन हुखेनखौ बाहायो जोङो। ओ माइ दाना होनाय समाव आरो मोसौ गोमनो थाङोब्ला जोङो लाव औथि बाहायो बेबो अवारनि जायो नङा होनबा। बेबायदिनो आरो गोबां दं ओ जोङो मै बाहायो मैयाबो औवानि जायो। बेबायदिनो आरो ओ जेरै'हाय ओ न'नि बेराफोर होनो थाखाय जेरै'हाय मैगं बारिफोर बा आबाद आबाद मावोबाबो दाथ' ओ जेनेबा जोंहाथ' दा गोबां ओ गो सि सिगांथो जेनेबा बोथोर लानानैसो आबाद मावोमोन नाथाय दानि मुगायावथ' जेनेबा। ओ आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावबो गायनायखौ नोननो मोनो ओ दैज्लाङाव जेब्ला मेसें बोथोराव आबाद मावाबाथ' मोसौफोरखौथ' हगारना होनाय जायो नङा होनबा?
औ नंगौ।
बै समावहाय माने औवानि बेरा होनानै ओ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे औवानि खिनि होनो जिखिनि दै अ बेखैजोंबो माने ओ जेरै'हाय ओ गुबुनथिं मा होनो आं मिथिया इदिनो जोंनिथिं बेखौ औवा जिखिनि होननानै बुङो। आ बिखौ माने मैगं बारिफोराव होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। माबा जेरै'हाय खुमब्रा आरो जोगोनारफोर नि फोरा मानोबा माने बेवहाय होनाय बेयावबो औवा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरै'हाय जोङो हाथा हाथाखौबो सिगांथ' दंफांनि बानायोमोन दायो जोङो औवानि बानायनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा? औ आरो औ आरो दाथ' आरो गोबां रोखोमनि औवानि जेरै'बायदि इ आरांगाफोरखौबो अमानि बायन नुयो गोदो बिसिना उन्दुग्रा बिसनाफोरखौबो औवानिसो बानायोमोन दाथ' दा जेनेबा बानायला ओबो आ ओ गोदो दंमोन गेजेर ससेयाव ओमफ्राय बे बुस्थुफोरा मान गैला जालांदोंमोन नाथाय दायो आरो बेफोर। बेफोरखौ माने बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना औवानि गोबां बुसतु माने बुस्थुफोरखौनो जों बानायनाय नुयो जेनेबा न'
सियार बायदिसिना फालें आलना बेफोरखौ बानाय
औ औ आरो बिबार बिबार दोननोबो गोबां औवानि बानायनायखौ जों नुनो मोननाय नङा होनबा औ होमबा आरो औवानि जोङो मुसुखा मुसुखा बानायायखौ खौ जों नुनो मोनो औवानि औ होमबालाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो। आं आरजिखिनिखौ मिथिया।
नोंथाङा जे बुंलांबाय अ माबोरै औवाजों मा मा बानायनाय जायो आरो मा मा मोननो हायो होननानै ओ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै औवाखौहायो मा मा खामानियाव बाहायबोयो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बुंनो हागोन जे गोदोनिफ्रायनो जोंना माने एदि दानि जुगनि बादि बेबायदि एस्टिमेटजों नुलुनाय न' बां आ गैयामोन नालाय जोङो गोदोनिफ्रायनो थानो थाखाय जोङो इन्जुरावहायो औवानि न' हेबनानै ओ जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन नङा हो होनबा आरो उखुमफोरावहाय जोङो औवाफोरखौहाय होनानै थिंखौहाय हो फिनानै खाफ्रानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ओ बेफोरबायदिनो जोङो जिरायनो थाखाय ओ ओ सियार बा बेरेंसि
ओ।
बेफोरबायदिनो बिसिना बेफोरबायदि बानायनानै जोङो जिरायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओ ओरैजाय दङ अ जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा जेखाइ खेब खबाय एबा सेन हेबनानै जाबोनाय नङा होनब्ला जोङो जेखाइ खबाइ संग्राय आरो सान्द्रि ओ फेन आरो बायदि रोखोमनि मोजां मोजां ओ मैगं लाग्रा खादानो आरो आबै जेंगाय होनोनो ओ बेफोरबायदिनो खखा ना साग्रा मोजां मोजां जोङो औवाजों बानायनाय ओ आबा आखाइजोंनो आबै आबौमोनहा बानायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोयोमोन आरोखि औ जोङो दानि जुगावहाय बायनो थाङोब्ला बेफोरनि राङा गोबां होननानै जोङो मोनथिनो मोनो ओ आरो जोङो बांद्रायबो नुनो मोननाय जाया बेफोर बुस्थुखौ माने सम लायै समसो हेबनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो जेखाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जेखाइखौहायो दैज्लां समावल' बांसिन हेबनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला? मानोना जोङो दैज्लां समाव दै थानानै दुब्लिफोराव बा फोथारफोराव जोङो ओ ना गुरनाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ‌। बिब्दिनो जोङो सेनफोरखौबो दैज्लां बोथोराव हेबनानै बांसिन फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि औ बेनि ओमफ्राय जोङो खखा होनदों जेरै खखाखौबो जोङो दैज्लां समावहाय जेरै अखा हानानै दैफोरा बोहैलाबायो बेफोरावहाय जोङो ना साथेनो थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। ना जानो थाखाय ओ बिब्दिनो जेक जेखाइ खबाय हेबनानै आरो संग्राय साद्रियाथ' नांबायानो थाखागौ नालाय मानसिनो ओ बेखौहायो हेबनानै फानबाय थानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेनिफ्राय जोङो माब्लाबा ओरैनो हासारफोर गारनो। थाखाय बा मैगं थाइगं खानो थाखाय जोङो औवाजोंनो हेबनाय जायो खारै खादा होनो जायखौ नंङा होनब्ला जोङो बे खादायाव हायो गोबोरखिखौहायो दोननानै गारहैनोबो हायो बेनिफ्राय मैगं गुबुन मोनसे बानाय बावनानै मैगं थाइगं दोनग्रा खाग्रा बिदिबो बानायना लानो हायो जोङो। बिब्दिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसाद मुवा बानायनाय नानै जोङो
गानि उ्राफोरखौबो जोङो बानायनो हायो नङा होनबा नोंथां औ जेरै जेरैबायदि सिफुं सिफुं थरखा गंगोना बायदिफोरखौ जों औवानिफ्राय बानायनायखौ नुयो औ
सानो थाखायबो जोङो गरखा दाननानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि मानोना जोंनि रंजाथाइ फोरबोआवहाय बेफोर बेफोरनिबो जोबोद गोनांखौ जोङो मोनथिनो मोनो नङा होनब्ला आरो जोङो बुंनो थांबावोब्ला औवाजों औवा बिबुजों लेखाबो बानायो होननायखौ खोनादों नङा होनब्ला बेफोरजोंनो बेफोरजोंनो मानसि
बैफोरो गैला दाथ'जोबलांदों नाथाय बे जोबला नाङा बेफोरखौ जोङो जारिमिन हिसाबै बानायनानै दोन नो हायोबा जोबोद मोजां जायो आरोना आरो लाइमोनफोरा सोलोंनांगौ बे नङाबा बेफोर गोमालांगोन गोमालांगोन माने गोमालांदोंनो
औ जोङो नुनो मोनो ओरै जोङो सिफुंखौबो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमल्बा बिब्दिनो जोंनि थाखाय मोनसे मोनसे आगजु बानायना लानाय बा बायदिसिना गोनांथिफोराव बाहायनो थाखाय जोङो औवाखौ जोबोर मोजाङै बाहायनो हायो आरोखि ना औ जोंनि थाखाय जोबोद खामानि गोनां होननानै जोङो साननो हायो औवाखौ गिदिर गिदिर न' बां न' बिल्डिं फोर लुनायावबो जोङो औवा नङाब्लानो जाया नङा होनब्ला? औवा बुरजायैनो जोङो दाननानै लानानै आरसि न' लुनायफोरावनो होन जेरै आर सि न' लुनायफोराव सुंथानो थाखाय औवाखौ जोबोद बुरजानि गोनांथि जायो नङा बिब्दिनो जोङो औवानि थाखाय गासिखौबो समावनो गोनांथि जायो जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला दसे समनि थाखाय दोनथ'सै नोंथां
औ नंगौ दे जागोन दे नोंथां